हेलौ हेल'
अ हेल' खोनादों ना नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना औ आं खोनादों
ओं खोनादों दे
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
ओरैनो दङ दे
औ औ आं नोंथांजों मा फंसेखो सो टपिक सावरायनो सानदोंमोन आङो
दे सावरायजागोन
औ दा जोंना आं नोंथांजों फोरमायनो सानाखै बर'नि ओंख्रिनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायथि जागोन आरोना जों बर'फ्रा मामा बेखौ बांसिनै जानानै मोजां मोनो बा सङो बेफोरनि सायाव एसे बुंथिजागोन ओव
बर'नि ओंख्रिबो होनोब्ला जोंनिया दा मेनावनो मेन आयदायावनो जाहैबायथाय अनला ओंख्रि अनला ओंख्रियानो बर'नि मुंदांखा ओंख्रि जायखौ बुङो बिनि उनाव फैयो जोंनिया नाफाम नाफाम ओंख्रि ना इफोरबायदिनो आरो बिनि उनाव फैयो हाग्रानि हाग्रानिफ्राय जोंनिया बुथुमनाय ओंख्रि। जेनेबा अन्थाइ बाजाब मानिमु मानिमुनि बेफोरबायदिनो थन्द्रा मान दिया बेफोर हाग्राफोर हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय ओंख्रिफोरानो जोंनिया बर'नि गेजेराव मुंदांखा ओंख्रि। दा बिनि गेजेराव अंला खारै अनला खारै होनोब्ला जोंनिया अनलाखौ खारैल'सो जाया। अनलाखौ जोङो मा मिसिबो बो जानाय जायो। बिनिफ्राय गोबाङनो जोंनिया सानो दे अनला खारै खारै अनलाखौ खारैल' जानाय जायो होननानै। नाथाय अनला खारै होनोब्ला अनलाखो जोङो गिबियावनो अन गुन्दै देनानै अन गुन्दै देनानै दैयाव ओ जेनेबा माजों जायो अनलाखो खांख्रिखला बिलाइफोरजोंबो खारै जानो हायो सापस खांख्रिख'लादोनो संनोसै सान जोङो खख्रि खांख्रिखलाजों खांख्रि खलानि बिलाइजों संनोबा गिबियावनो खांख्रिख'लानि बिलाइखौ हाग्रोनानै खारैजों रहायग्रोना लानानै दैखौ होनानै बेखौ गोदौहोग्रोना लानांगो। बिनि उनाव अन गुन्दैखोन देनानै जोङो अन गुन्दैखौ गोदौबाथाय होनाय जायो बेनि उनाव बेयाव बेदरबा ना होनोबा नोङो नाखौ एवफ्रामनानै बा खायसेयाना ना फिसा फिसाफोरजों जायोबाथाय जेनेबा मावाना बिदिनो दुब्लियाव मोननाय ना फिसा फिसा थायोना खायसे बेफोर ना फिसा फिसाजों जानोबाथाय ना फोरखो एफ्रामा गारानो खायसेया ओरै संनानै जायो आरो इदिनो जोंनिया अनला खारैखौो संनाय जायो। आरो नोङो अनला मेखि संनोबा, अनला मेखिखौ जोङो खायसेया औवा औवा मा औवानि गाजाखौ आसार बानायनानै जोंबो जायो आरो औवा गाजाजों जोंनिया नर्मेलि ओरैनो औवा गजा गोथांदो मा जायो अनला खारै अनला अनला ओंख्रिबो जायो। बेनिफ्राय आरो औवाखौ मिखि खालामनानै आसार आसार बानायनानै औवाखो आसार बानायनानै जोंनिया मा अनला मोखि जायो मोखिजों जाबाथायो अनला मोखि जाहैबाय। आरो खारै जायोबा खारैजों जायोबाथाय जोंनिया इयाव अनला खारै जाहैबाय बिदिनो आरो थाइगिरजों संनो होनबा थाय नोङो सापस थाइगिरजों अनला देना लाग्रोदो लानानै बिनि उनाव थाइगिरखौ हानानै थाइगिरखौ हानानै नोङो एसे एवफ्रामना ला एवफ्रामनायनि उनाव ना बा बेदरफोर होनोबा नोङो नाफोरखौबो एवफ्रामना बेनि उनाव थाइगिरखो दैजों बिदिनो गोदौ होना लांगो गोदौहोना लानायनि उनाव
उम।
होमबानो बि ओंख्रिया मोनहैलायबाय बेफोरनो जादों जोंनिया बर'नि माने सानफ्रोमबो सोलिबाय थानायानो होनजागोन। ओ फ्राय सानफ्रामबो सानफ्रामबो माने जायो जानायनो जिउ खाङो गोदोनिफ्राय गोदो आबै आबौमोननि दिनाव बेबायदि जोंनिया बाहेरनि मैगं बाहेरनि दालि बा माबा बाहेरनि मैगं माने फ्राय जानोनो थाङामोन। बिदिनो न'आवनो मोननाय अनला खारै जाबाय हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय मै गं जाबाय ओ मा-माथि गालदाब जायफोरखौ जोङो माथि गालदाब होरो अन्थाइ बाजाब मान्दिया गुन्द्रा इ फोरखो जोंनिया बुथुमनानै जायो आरो इफोरबायदिनो सामु ओंख्रि समु ओंख्रिफो ओ जायफोरा बर' इबो मोनसे बर'नि मुंदां ओंख्रि सामु ओंख्रि जायो इदिनो खांख्राइ ओंख्रि खांख्राइ खांख्राइबो जायो ना खांख्राइ इफोनो जादों जोंनिया बर'नि मुंदांखा ओंख्रि आरो नाफाम होनोबाथाय नाफामखोलाय बोरै बानायो होननानै बुंनो थाङोब्ला नाफामखो गिबियावनो देना माने फोरानना लाग्रोयो ना गोरानखो नाखो गोरान खामना लायो आरो ना गोरानखो आगोल आगोल जोंना माने आगोल गोदो गोदायो गोदो गोदाय गोबां मेरला नाम मोनोमोन। माने दुब्लियाव दुब्लियाव दुब्लिफोराव मेरला ना मोनोमोन। दानियासो माने नै दा दैलां जादो दैलांनि दिनावबो आं दासिमबो दुब्लियाव थांनायाव मासेबो नाखोनो नुफेराखै। ओमबा बेयाव माने आगोलो जिहेथु जोंनिया जेराव थाङो बेयावनो ना मोनो नानि आंखाल गैयामोन। गोदोनिवो गोदोनि दिनाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय दोङोमोन। जाय बुस्थुखो जाबानो जाख' हाया। लोंबाबो लोंख' हाया इफोरबायदिनो जोंनिया नाफोरा जोबनो गैयामोन। ओंखामनि आलि बेदरनि आखाय अ ओरैनो होनामोन जिहेथु जोंनिया माने बेसादा दोंमा मोन दा जोंनिया माने दा-दा-दा-दानि जुगावनो जाबाय माने बुंनायल'सै मोननो गैला ओरैबायदि जाहैबाय। एफ्राय जिहेथु इफोरबायदिनो गासैबो बिदि गासैबो मुवा बेसादानो जोंनिया गोबां दोंमोन नालाय, ओंखायनो गोसो बा बाहायनो हायोमोन माने। जेरै जानो गोसो ओरैनो बाहायनो हायोमोन। जेनबा नायाबो गोबां रोखोमनि थानायखायनो ओरैनो फोरानलाबायनानै इखो गुन्दै देनानै गुन्दै देनानै थास' थास' देना होनानै बेखो गोबाव समसिमालागे बा मायबा मोनसे धंग्रायाव धंग्रा बा लथायाव सोनानै इखो मा खामनाय जायोमोन फेसेवनाय जायोमोन।
औ आगो औवा हासुङावबो सोनाय नुदोंमोन। औ
अ औवा हासुङावबो माने जाय खाबु बादि खाबु खाबु बायदि आरो। जाया जाय जिनिसाव सोना दोननो खाबु मोनो इफोरबायदि आरो ओमफ्राय इफोरो
दाज दानि जुगावथ' नाफामखोबो दानि-दानि जुगनि मानसिफोरा नाफामा माहाय खोदो खाननैस खाननैसोनि उनाव माने मोनथिनाय नंला आरो ओरैबायदि जाहैबाय।
दा बांसिनानो मिथिलायानो दानि गोदान गोदान लाइमोनफोरा बेनि बा मिनथिया उम
दोना नाखोबो ओरैबायदि अनजिमायाव मोननो गैला नालाय। जाखांनानै जाखांनानै आग्लायनायखो फोराननानै नाफाम बानायनो हानाय। बेफोरबायदि अबस्थायाव गैला नालाय
औ
बिदिनो जायो आरो जोबनो माने गासैबो जिनिस नो जोबलांबाय जेला इदिनो खायसे खायसेखो माने बानायनो हाया आरो जाबा जानानै फैबाय आरो माने।
उम
जिहेतु नै दा दा नोङो दुब्लिफोराव फोथारफोराव उजु गोबां रोखो गोबां बिबांनि नाफोर मोननायमोनबा पाय न'खरावनो बानायोन बानायगोमोन। इ बानायनायावनो गथ' गथायफोरा नुनानै मिथिगोमोन। दा जोंनिया फोथाराव नाबो मासे मोननो रों मोननो गैला अब्ला बहानिफ्राय बानायनो ओरैबायदि माने थासारियाव फैदो आरो
उम।
ओमफ्राय दा नोंथाङाबो माबाफोर बु-बुंनो नामा?
उम बुंजागोन। माने ओ जो जोंना माने जानाय ओंख्रिनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोङो नाफोराबो गोग्लैयो नालाय। ना बेदर बेफोरथ' गासिबो गोग्लैयो बेनिफ्राय जोंनि दुब्लि बारिफोराव नाफोरा मानो आथिखालाव माने खमायलांखो जोङो मोनजालिया बेफोरखौ जोङो नुनोबो मोनलिया माने बेयो जाहैबाय मेेन जाहोनानो जाबााहैबाय जोङो ट्रेक्टर एवनायनि थाखाय जोंना नाफोरा थैजोबलांबाय आरो ना ना फोराबो गैला बेनिफ्राय मानसिफ्राबो हमनानै लाबोयो। औ बेनिफ्राय आरो अखाफोरनि खमायनायनि थाखायबो माने दैबाना दंग'फोराव दैबा उसिफावलायनाय जाबासो नाफोरा फैयो आरो ना फुख्रिफोरनिफ्राय अ बेबो बेनिफ्राय आरो ओं होनोब्ला जोङो माने गोबां जोङो गोखानिफ्राय गो खै गोदै जों गासिबो ओंख्रिफ्रानो दंजोबो आरो ना जोङो माने गो खा बुङोब्ला जोङो निम ओ खारौ खान्दाय बिबार बेफोर जाहैबाय गोखा जों निमखौथ' ओंख्रि जाया खिन्थु निमनि बिदैफोरखौ जोङो गोबां ओ मुलि हिसाबै जों बाहायनाय जायो आरो ना निमनि बिदिखौ जों लोंनाय जायो देग्लिनानै।
औ औ नंगौ माबाखौ नै
गोखै ओंख्रि होनोबाथ' जोंनिया मैथा औ।
ओ फाय निमखो खो जेनेबा देग्लिनानै मुलि हिसाबै बाहायनायनि अनगायैबो खायसे जायागायाव माने खायसे खायसेखौ आङो एवनाबो जानाय नुदों आरो।
जायो जायो अ जोंबो जायोमोन आगोलाव बिदि ओ थेवबो जों माने डाइरेक्ट जोङो ओंख्रि दैजों ओंख्रि मानेथ' नोंथाङा मिथिखागौ ओंख्रिखौ मा खौ बुङो माने जों बेबायदि ओंख्रिजों निमखौ जों जानो हाया। जोङो ओरैनो जों गोरान जोङो पापर बायदिहाय बेखौ मोनसे मोननै जों एवनानै जानो हायो जेनेबा। बे आरोना बेनिफ्राय आं दा मैथा ओं औ औ मैथा ओंख्रिनि बागै आङो बुंथिनो सानदों एसे जोङो मैथा होनोब्लाथ' जोंना जोङो गोबां मैथा दङ जेरै मैथा बांगाल मैथा गोजा बेनिफ्राय आरो मैथा बांगाल बायदिहायनो मोन से मैथा गोजा दंबावो बेयो एसे गोखैया खम आरोना।
गोखाया ओं ओइ आरो मैथा मैथा गो जाया जोंनिया अराय समावनो थायो नामा?
अ बे बे बेयो अरायसम थाबाय थायो जेनेबा मोनसे गोजा बे बांगाल बायदियानो आरो बेनि बिलाइआ माने जोंनियाव थ' बेबायदि मैथा बांगाल मैथा गोजा बेबायदिसो होनो आरो ओमफ्राय बेलेगा मा होनो आं बारा आइदिया गैया बेनिफ्राय जोङो ओ मैथा ओ बेनिफ्राय जोङो मैथा मैथा आं गोजाखौनो लाबाय आं जेनेबा बेखौ जोङो ओंख्रि खौ मानि माबायदिहाय जायो। बेखौ जोङो सानदुंफोराव जायोब्ला मैथा बांगालफोरखौ जों सान्दुआव जायोब्ला बियो देहानि थाखाय मोजां होननानै मिथिगौ आरो ना। बेनिफाय मै था गोजाखौबो जों मानेा सानजौफुफोराव बेखौ बांसिनै जानाय जायो मोनाफ्राव जोङो गोखै जानो मोजां मोना माने। उदैनि थाखाय बे आरो खायसेफोरा प्रब्लेम जायोना गेसफोरबो जायो बेनिफ्राय जोङो दिनाव जोङो माइ गायनानै फैयोब्ला दुब्लिनिफ्राय फैयोब्ला जोङो मैथा गोजा ओंख्रिखौ जोङो मोनजा फैबा ओरैबायदि गोजोननाय मोनो आरो ना। खायसेफोरा माने बेखौ बिदैहायबो नाफोरजों बिदैबो जायो ना गेदेरफोरजों खिन्थु खायसेफोरा आरो बेखौ एसे ग्रेभि टाइपनि खांख्राइजों जेनेबा आगोलफ्रावथ' खांख्राइ एसे मोननो थाङोमोन नालाय खांख्राइ आरो ना गोरलै बेफोरजों संनाय जायोमोन आरो ना। बेनिफ्राय माने मैथायाथ' ओरैबायदि माने मोजां बियो संनो आं ओरैबायाददि मोजां मोनो माने मैथाखौ। मैथाखौ जोङो संनोसै आं बेखौनो आङो बुं बुंथिनसै नोंथांनिसिम माने जोङो मै थाखो बिलाइखौ जोङो बिजौआव खेबस'नानै लाबोग्रोयो बेनिफ्राय जोङो ना फोरजों एव सङोब्ला जोङो नाखौ मोजाङै एवग्रोना लानांगौ जायो बेनि फ्राय नाखौ बोखांनानै लानानै उनावहाय मैथाखौ होसननाय जायो आरो ना सारायाव होसननानै ओ खायसे सामब्राम मै खायसे होआ जेनेबा बेबायदि होसननानै एसे गेब्लेहोनानै जेनेबा एरग्लिनानै बेयाव संख्रि होनाय जायो बेनिफ्राय संख्रि होनानै हालदै एसे होनानै गोदौहोयो बेनिफ्राय नाफोर खौ एवखांना दोन्नायखौ बेखौ होसननानै गोदौ होबानो बेयो जाहोयो। बि आरोना बेबायदिनो
औ औ
अ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा
औ औ जाबाय
औ जोंना समा औ दे नोंथांनिफ्राय मिथियै खोथाखौ मिथिनानै मोजां मोनबाय गोजोन्थों
औ औ दे गोजोन्थों।